हेल' नोंथां औ नों खोनागासिनो आं।
औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा दा दसे सम फ्रि होनो फ्रि नामा?
औ नोंथाङा आं फ्रि औ।
औ आङो नोंनो फन हरनानै खारननो जाहैबाय आं नोंखौ गोसोखांदोंमोन माने मोनसे से आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो बे आयदायानो जाहैबाय रांखान्थि आर जेनाय आरो।
औ नोंथां ओ हागोन।
बेवहाय एसे सावरायलायसै होननानै शखौ गोसोखांनाय जादोंमोन आरो।
औ जागोन दे नोंथां बिदिब्ला हागोन दे नोंथां।
औ। बिदिब्ला रांखान्थि आरजिनायनि सायावहाय एसे बुंफोरनानै होग्रोनिसै नामा आंनो। मारै माखौ होनो मारै औ ओ ओ जों मिथिखागौ नङा होनोमबा नोंथां? जे रांखान्थिया मा बुस्थु ओ बेखौ मानो नांगौ औ जों मिथिगौ जे मानसिया थांनानै थानो थाखाय गोबां बुस्थुफोरखौ नांगौ। आरो बयनिख्रुइबो गुदिसिन गोनांथियानो जाहैबाय जोंना जानाय जानाय आरो लोंनाय दै गैयाबा जों थांना थानो हाया बेबायदिनो जाग्रा आदार गैयाबा जों थांना थानो हाया। दा बे जाग्रा आदारखौथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला गावनो आबाद मावनानैबो मोनजायो मोनलोङो नङा होमबा? नाथाय दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव मा जाखो आबाद मावनो थाखाय जोंनो हाबोथ' नांगोन ना नोङो बेवहाय एक स'जननि गेजेरावथ' नों साब्रै साबा मानसियाल'सो आथिखालाव आबाद मावनानै जानसै। दा बिसोरल'सो आबादखौ मावो। दा बे साब्रै साब्लायाबसो मावदों खिन्थु बेनिफ्राय जेसेबां बाखि मानसि थानाय दं बिसोरथ' आबादखौ मावाखै।
औहो औ मावाखै।
सुबुंफोरा माबोरै जालायखो आदारखौ दा बिसोर मा बैखौ गाव सोर मावैखाय बायनांगौ जायो आरो मालायनाव।
नोंगौ नोंथां नांगौ।
बायनांगौब्ला बिसोरनो मा नांगौ बिसोरनोथ' गुदियावनो माबा मोनसे बुस्थु नांगोन जाय बेसेन गोनां हयथ' बिसोरो माबा मोनसे बेसादजों सोलायनांगोन नङाबा फैसाजों बायनांगोन दा फैसाजों बायनोब्ला बिसोरनो थ रांखौ नांगोन बेनिखायनो बे रांखौ बिसोरो आरजिनो गोनां जायो आरो। जानायनि थाखाय आरो बेबायदिनो जानाया थ गुदि बुस्थु जाबाय दे आरोबाव नैथियाव दंबावो जोंना बयनिख्रुइबो मानसिनो थांनानै थानायनि गुदि बुस्थुनि मादावहाय न' बा थाग्रा न'। थाग्रा न'आथ' मानसिनो बिराद गोनां आरो बेखौबो जोङो एखेबारे गोनांथार बेसादफोरनि मादाव हमनो हायो आरोबाव दंबावो जोंना आथिखालावहाय उफ्रा हिसाबै उफ्रा बुंनो हाया मानोना मानसिया सुबुंफोरा जेब्लानिफ्राय समाज खालामनानै थादों बे बे दिननिफ्रायनो सि गाननाय जोमनायखौ गाननांगौ जाथारो। मानोना बेजोंसो नोंनि लाजिनाय नोंनि समायनाय नोंनि सोदोमस्रि बेखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो। दा बेफोर गासैबो बुस्थुखौ नांगौब्ला मान सिनो थाखा फैसानि गोनां जाथारो बा रांखान्थिनि गोनांथि जाथारो। रांखावरिनि गोनांथि जाथारो दा नों रांखावरिखौथ' रावबो ओरैनो जिरायनानै थाबा मोना नङा होमबा नोंथां? बेखौथ' आरजिनो थाखाय जोंनो माबा मोनसे राहा नांगोन माबा मोनसे खामानि मावनांगोन।
नोंग
बेबायदिनो अनेक रोखोमनि ओ बिथिंङै जोङो रांखावरिखौ आरजिनानै लानो हायो जेरै सोरबाबा साख्रि लायो फरायनानै सोरबाबा सानफ्रोमबो जिउआवहाय खामला मावो हाजिरा मावो बिनिफ्राय रांखावरि आरजियो आरो बि जोंनो जायो लोंनो थायो आरो दा जोङो मिथिबाय नङा होमबा नोंथां? जे रांखाउरिया मानो गोनां मानसिया बेनिखायनो रां खानथिया मानसिनो थांनानै थानायाव एखेबारे नागारनो हायि मोनसे बाहागो दा बिदियाव रांखान्थिया गैया होम ब्ला मानसिया जोङो सानहरनोनो हाया आरोखि जोङो माबोरै थांनानै थागोन गाव जों मारोरै सोलाय सोल' खालामगोन नों मैगंजों मैगंखौ सोलाय जोबनो हाया गासिबो बुस्थुखौ आरो बिदिखौ सोलायलायनो गोनांब्ला सोरबा सासेया मैगं मावदोंबा सासेआबोथ' मावथारनांगोन नाथाय दा बिदि नङा आरो बुस्थुआ नोङो सासे मावदोंब्ला बे सासे मावनायखौनो सासेयाबो मोननो हायो माजों रांखान्थिजों बा रांखावरि बेनिखायनो जोङो रांखावरि अनेक रोखोमनि खान्थिजों आरजिनो हायो बिदिनो सोरबाबा गामिफ्रावहाय ओ खामानि मावनानै बेबायदिनो गावनि रोंगौ थि लानाय लानानै सोरबाबा साख्रि लाबाय दा बेबायदिनो सोरबा स्किल डेभलपमेन्ट ला खांनायनि उनाव गाव रोंनाय रोंगौथिनि खामानिखौ मावनानै बियो रां आरजिनो हायो दा बुंनो थाङोब्ला गामिया सुबुंफोरा माबोरै रां आरजि होनना बुङोब्ला जोङो ओरैबायदि आरो ओ आबादारिफ्राथ' जोङो आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय ओ बांद्राय सिन्था गैया आबादखौ मावनो हायोब्ला आरो खस्थ' खालामनानै दा बे खस्थ' खालाम नानै मोननायनि उनाव बियो बे जेब्ला माइफोरखौ बा माबा मोनसे फसलखौ मानो बे फसलखौ बियो फानो फाननानै बियो बेबायदिोखोम रोखोमै रांखान्थि बा राव रांखावरिखौ ओ आरजिना लानो हायो आरो दा बे आरजिनाय रांखावरिजों बे गावनि नांगौ जानाय बेसादफोर गाननाय जोमनाय न' बां जाग्रा लोंग्रा बिदिनो जेखि जाया गोनांथि जाया मानोे बेखौ जोंङो रां खाउरि एसे सुफुंनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो
बेखायनो जोङो दा रांखाउरिखौ मारै मारै आरजिनो हायो होमबा आं दहाय बुंनाय बायदि जोङो सा ख्रि मावनानैबो सोरबा हायो साख्रि मावबाय बिदिनो सोरबा खामला मावबाय हाजिरा मावबाय बेबायदि अनेक रोखोमनि रां जोङो आरजिनानै लानो गोनां जायो दा रांखावरि गैयाबाथ' जों जेबो साननानैनो नुहु जाहैबाय नालाय फास्तआव दा बेनो जाहैबाय रांखावरिया रांखावरि बा रांखान्थिखौहाय जों माने आरजिनांगौ बा खान्थिनि गोनांथिया मा दा आरजिनायाबोथ' बिदिनो रांखौहाय जों मारै खामायनो हायो खामानि मावनायनि नङा जोङो गुबुन राहा गैया आर ना रांखौ आरजिनो हानायनिबो खामायनानै बेखायनो बयबो गाव गाबागाव आथिङाव गसंनानै रांखौ आरजिनो नाजायो जेरै सोरबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो थानाय समाव दाउ अमा फिसियो गामियाव थानानै बेबायदि रांखावरिखौ आरजिनानै बिसोरो गावसोरनि गोनांथिखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां खामानिफोरखौ मावनानै जोङो रां आरजिना लानो हायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ दा नोंथाङाबो रांखान्थि आरजिनायनि सायावहाय बा रांखान्थि सोरजिनाय बा खामायनायनि सायावहाय एसे बुंफुरनानै होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां हागोन थारैनो ओ नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा बुंलांजोबखाबाय गोबां खोथा रांखान्थि आरजिनायनि सायाव रांखान्थिखौ माबोरै ओ जोङो आरजि जिनो हायो रांखावरिखौ दा आंबो ससे बुंनो सान्दों नोंथां ओ जेरै जोङो ओ रांखावरि गैयाब्ला जोङो माने बुहुमावनो जोङो जेबो सिनायथि गैया बेयाव मोनसे नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो ओ बे संसाराव बा ओ बे आथिखालनि मुगायाव जोङो ओ माबानोबा थांना था थानोबा बा गोजोन बा सान्थि न'खर दानोबा जोंनो रां खावरियाबो मोनसे बाहागो न'खर दानायाव नङा होमबा नोंथां दा जों नुनो मोनोमोन गोदोनि गोदो गोदायथारनि समाव गोदो जेनाखि सोलाय सोल' खालामनाय बे हुदाया दङमोन नङा होमबा नोंथां बे समाव रांखावरिनि एसेबांनाखि माबाबो जायामोन गाबनाङामोन सुबुंफोरा नोंनाव जुदि ओ माबा दङबा आलु दङबा आंना ओमफ्राय आंनाव जुदि ओ सामब्रामफोर दङबा आंनो आलु नांगौ आरो नोंनो सामब्राम नांगौ होमबा नोंथां दा जोंनि साननायनि गेजेराव जुदि गोरोबलायोबा बियो अब्ला जोङो बेफोरबायदि सोलायलायोमोन आरो ना मा नोंथां
नंगौ नोंथां औ नंगौ
जोङो बिदि एखेबारे माने जेबो माबा गैला गोबां गोबां पाराक दंसै नङा होमबा नोंथां दा जोङो रां गैयाबानो जोङो न'निफ्राय ससे ओंखारनो हाया रां गैयाबा जों गावखौ समायहोनो हाया रां गैयाबा नों जेनाखि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ जोङो माबानो हाया सुफुंनो हाया लोगोसे रां गैयाबा जों सोदोमस्रि गावनि सोदोमस्रिखौबो जोङो जेबो माबा होनो हाया नङा होमबा नोंथां दा बेनो बे खोथाया सैथो नोंथां जोङो संसाराव थांना था जोंनो गुबै जेनाखि जोंनि दानि सोलिफु मुगायाव जोङो रां नङाबानो जों हाया नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्ला आगानसेखौनो आवगायनो हाया आरो जोङो रां
जों दा बेखौनो होनो हायो रांखावरिया ओ आरजिनाया आथिखाल आथिखालाव सोलिफुं ओै बां सुबुंफरा दाउ फिसिनानै बा सोरबा अमा फिनानै बा सोरबा मोसौ फिसिनानै बा बोरमा फिसिनानै बे माने रांखौ आरजिनो आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनगासिनो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नोंगौ
नो जोङो आबाद मावनानै जेरै जोङो ओ गयनि नि ओ माइरंनि फाथ आलु गोबां जायनाखि आबादनि बेलायाव जा जेनाखि दङ बेफोरखौ जोङो ओ ओ बेयाव आबाद मावनाय जों गोबां जेनाखि न'खर सोरनिबा न'खर जाफुंसारजानाय बा जौगासारनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां दा जोङो बेल' ना जेरै साख्रि बाख्रि मावनानै बा फालांगि खालामनानै नानि बेदरनि फालांगि खालामनानै जों बेफोरखौ रांखौ खौ आरजिनो हायो आरो जोंनि बे आथिखालाव गोबां नुनो मोनदों नोंथां जेरै भारत सरखारार बा आसाम सरखार निफ्राय जायनाखि जिसिबांनाखिनि स्किम्सफोर दङ नङा होमबा नथां जेरै दाउ फार्मनि अमा फार्मनि बोरमा फार्म मोसौ फार्म बेफोरबायदि गोबां माने सरखाराराबो जोंनो बेफोरबायदि सुबिदाखौ होदों नंङा हा नोंथां आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनगासिनो औ बेफोरबायदिखौ खालामनानै सरकारनि जेनाखि मोननाय जेनाखि माबाफोर स्किमसफोर बेखौहाय बेजोंनो माबानानै सुबुंफोरा मानि रांखावरि आरजिनायखौ जोङो आथिखालाव गोबां नुनो मोनसै। गामि ओनसोलफोराव नङा होमबा नोंथां? दा आ बेल' नङा आरो गोबां दंबावो जेरै ओ सुबुंफोरा नानि फालांगि खालामो सोरबा न'आवनो गाव गावनि हा जायगाया जुदि खालि दङबा जेबो आबाद मावजायाबा बेयाव गोबां गिदिर गिदिर जेनाखि फुख्रिफोर जावनानै ओ बाव गोबां ना हगारनानै गोबां बिबांनि जेनेबा जाथ जाथ माबानि ना हगारनानै बेयाव गिदिर गिदिर बोखांनानै से बोसोर बा नै बोसोरनि उनाव बोखांनानै बेनिफ्राय गोबां बां माने रां मोननो हायो आरो फानहरनानै। नङा होमबा नोंथां। दा बिदिनो गोब बां दङ बेवहाय बुहुमावहाय। रां खामायनायनि माबाया नङा होमबा नोंथां। दा जोङो बेफोरखौ बुंनानै फोजोबजोबनो हाया। औ मोजांजों खामायनाय गाज्रि जिजों रां खामनाय गोबां दंङ। जायखौ जोङो माखौबा माखौबा जोंङो मुख थावबो नङा नङाहोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
थां जोंनाथ' समाबो जाबाय। औ नोंथां नंगौ सैथो नोंथां नोंथां सैथो बियो।
औ दा बिदिब्लाथ' समाबो जाबाय नोंथां?
औ नोंथां जोंना समावो जाबाय। बिदिब्ला औ आरो नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मोनथिनो मोनबाय। रां आरजिनायनि सायाव जों रांखौ माबायदि आरजि जियो आरो रांखौ जोंनो मानो थाखाय नांगौ संसार जानाय जिउ खांनाय दा नोंथां गोबां बुंनानै आंखौ मिथिहोबाय। बिदिब्ला नोंथां जोंना सम जानायजों लोगोसे औ नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथां दे गोजोन्थों औ दे।